औ मा खालामदो नोंथाङा दे ।
औ दाथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां ।
अ ।
औ
दा आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि थांखियानो जाबाय माने आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना दा नोंथाङा फैब्ला माने सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां ।
औ दा टपिकआ जाहैबाय माने जोंहा दा सानफ्रोमबो जिउ खुंनायावहाय । जेनेबा जोंहा बर'फ्रा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो नङा होमबा दा बैफोर ओंख्रि । बेफोरखौ जोंहा माबायदि संनानै जायो आरो मा मा ओंख्रि जायो? बेफोरखौहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ
औ
जोंनि फेभ्रेट ओंख्रियानो जाहैबाय जोंनियाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि जे ओ ओ बर'फोरनि फेभ्रेट ओंख्रि बेफोरो जाहैबाय अनलाजों दाउ आरो नारजिजों अमा आरो सबायजों साम' बेफोरखौ जोङो गिबियावनो अनलाजों दाउ सङोब्लाथ' जोंनो गिबियावनो जों माइरं नांगोरगौ ओ खौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनांगौ सोमनानै लाखांनानै बिनिफ्राय जोङो दैखौ फसर होनांगौ आरो ना आरो दै फसर होखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ देनो थाखाय जोंनोथ' गोदोनिफ्रायनो उवाल गायेननांगौ ओ बे उवाल गायेनजोंनो जोङो माइरंखौ देग्लिनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरोना
औ औ
ओ बिनिफ्राय जोङो जुदि दाउफोरजों जायोब्ला जोङो ओ हाथाय बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैखानांगौबा न'आव दङब्ला न'निफ्राय न'नि दाउ खौनो माने सिथारनानै गोदानानै लाखानांगौ आरो ना लाखानाय लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सारायाव ओ सारायखौ अराव जान्नानै ओ पियास सेरनानै बिदिनो थाव सेरनानै एवनानै लाग्रोनांगौ दाउखौ बिदिनो एव एवनानै मस्ला मस्लि ओ बिदिनो ओ बानलु बानलु बानला संख्रि बानलु होननानै जोङो ओ मोजाङै एवना लाग्रोनांगौ आरो ना दाउ बेदरखौ ओ बिनिफ्राय जोङो हालदैफोर होदो बिनिफ्राय ओ एवखांनानै मोजां एवखांनानै जोङो ओ ओ दै होग्रो दै होनानै लानांगौ आर ना ओ दै होखांनायनि उनाव
ओ जोङो अ जे अन गुन्दै देनानै दोनखानाय बेखौ जोङो
ओ बे दाउ बेदरा मोजाङै मोनला गोदौब्ला बेखौ जोङो अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनानै होनांगौ आरो जेनेबा जोङो ओ दैफोरावबो गलायनानै होजायो आरो ना ओ बिनिफ्राय ओमफ्राय जोङो जोंनोथ' अनला ओंख्रि संनो थाखाय खारैनि गोनांथि ना
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ औ ओ खारैखौ जोङो जेब्ला अनखौ होखाङो अब्ला जोङो खारैखौ होयो आरो ना खारैखौ होखांनानै जोङो बिदिनो एरबाय थायो जाहाथे अनलाया लाथा खानानै सारायफोराव दासटाब मोननानै जोङो एरनानै होबाय थानाय जायो ओ बे बिदिनो माने मो ओ मोजाङै मोनोब्ला जोङो बेखौ संख्रि साखिनाय जायो आरो। संख्रि साखि खांनानै जुदि संख्रिया नाङोब्ला जोङो बेखौ ओ अनला ओंख्रि होनबाय आरो अनला ओंखि ख्रि जाबाय दाउजों अला। ओ बेखौ जों ङो ओंखामजों हायनानै जानो हासिगोन आरो औ आरो नारजिजों अमाजों होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय बानायो जे फाथो खौ जोङो मोजाङै खानानै ओ सानदुङाव फोराननानै लानांगौ फोराननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ
ओ उनफोराव जानो थाखाय जोङो मनाबा बस्था फोरावबा प्लास्टिकफोराव सोनानै दोनथुमनांगौ आरो ना ओ दोनथुम होखांनायनि उनाव जोङो जा ओ नार्जिजों अमाफोरजों जानोब्ला जोङो बेखौ ओ गाबोन बायदियाव जानोब्ला जों दिनै बायदियावनो सोमना दोनखानो मोननांगौ जाहाथे जे बे नारजिनि मैला मैलिफ्रा ओ गुरै जानानै थायो। ओ औ आरो ओ सोमखांनायनि उनाव जोङो अखानायनायै बेखौ मोजाङै सिखुनु सिखुनु सुनांगौ आरो ना सेबै सेबै जाहाथे बिनि मैलाया ओंखारजोबनायनि ओ मोजाङै सुनानै जोङो नारजिखौ एसे हाफ्रामनाय जायो। हाफ्रामखांनानै जोङो बेखौ ओ साराय जाननानै खारैजों नारजि संनो थाखायथ' जोंनोबो खारै नांखागौ। ओ खारैजों जोङो नारजिखौ मोजाङै ओ रुना नै गुरै जायोब्ला जोङो ओ सागंजों सानाय जायो आरो। गै गेब्लेनायनि औ साखांनानै जोङो ओ जुदि अमाजों जायोब्ला जों हाथाय बाजारनिफ्राय अमा लाबोना दोनफैखानांगौबा न'आवनो मालाबा फोर सिथारोब्ला ओ सिथारनानै गोदोननानै दोनजायो आरोना। ओ गोदाखांनायनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ सारायाव बिदिनो पियास सेरनानै ओ थाव सेरनानै जोङो बेदरखौ होसननाय जायो। होसनखांनानै जोङो मस्ला मस बिदिनो ओ संख्रि बानलु होनानै हालदै हुलदै होनानै जोङो बेखौ मोजाङै एवनाय जायो आरो ना।
औ औ।
एवखांनायनि उनाव जुदि ओ बेदरा मोनोब्ला दै एसे होनानै बेदरा मोनोब्ला जोङो बेखौ नारजियाव हो होसननाय जायो आरो।
औ।
होसनखांनायनि उनाव ओ मोजां गोदौहोनानै जोङो बेखौ जानो हायो ओंखामफोरजों।
औ।
आरो ओ जोंनियाथ' सबायजों साम' दंबावो। सबायजों सबाय सबायजों साम' होनोब्लाथ' जोंनिया सबायखौ ओ गिबियावनो जोङो ओ एवस्रोनानै लाग्रोनांगौ एसे एवस्रोखांनानै जुदि एसे गुदुं जायोब्ला जोङो सबायखौ हानि सबायखौ जोङो उन्नानै लानांगौ। उनना लाखांनानै बेयो गेब्लेयोब्ला एसे गेब्लेयोब्ला बे खौ जोङो एसे एसे जावस्रोनानै बिनि गुन्दै जे ओम जुजाय बेखौ जोङो ओ जावस्रोनानै गारनांगौ आरो ना। ओ गारखांनायनि उनाव जोङो दैयाव सोमनानै बिनि एसे एसे एसे जुजाय थाबावनायफोरखौ एसे एसे गुन्दै थाबावनाय फोरखौ जोङो गारो आरो।
औ औ।
गारखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ रुनाय जायो आरो। सबाय संनोब्लाबो जोंनो खारैनि गोनांथि। खारैखौ जोङो सबायाव होनानै ओ मोजाङै रुनाय जायो आरो। रुनानै जुदि बियो गुरै जायोब्ला जों बेखौ सागंजों साग्लिनाय जायो। ओ साग्लिखांनानै जुदि जोङो सबायजों साम'जों होनदोंना? ओ साम'खौ जों गिबियावनो ओ बबेबा दंग'फ्राव बा अबेबा फुख्रिफोराव जोङो खननानै लाग्रोनांगौ बा जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनांगौ आरो ना ओ सा साम' होनोब्लाथ' जोंहा साम'आ गोबां रोखोमनि दङ सा-साम' ओ दाहोनायबो दङ आरो ओ साम' गोलावबो दङ। ओ जों बांसिनानो साम' गोलावखौ मोननो थाङो जोंनि बे जायगायाव साम' दााहोनायखौ बांद्राय एसेबां मोननो थांला आरो। जोङो साम' गोलावखौ जायोब्ला जोङो गिबियावनो साम'खौ जोङो सोमग्रोनानै लानांगौ। सोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिनियाव जे दाखोन थायो दाखोनखौ जोङो बेखौ बोखानानै गारग्रोनांगौ आरोना, गारखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ लानजायखौ ससे ससे दाननाय जायो आरो। दानखांनानै जों बेखौ मोजाङै मानजिनाय जायो। मानजि जे बिनि मैला नांनानै थानायफोरा ओ सुस्रा लांनायनि जों बेखौ मोजां मानजिनानै।
औ दा नोंथां आंबो एसे फोरमायनोसै नामा, मानो होनबा जोंहा टाइमआ बारा गैला नालाय।
औ औ दे होमबा ओं नोंथां फोरमायदो।
दा जोंहा जानाय लोंनायावथ' जोंहा माने गोबां बर'फ्रा बिदिनो जानाय लोंनाय ओ माबा सङो आरोना। दा नोंथाङाबो माने माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौथ' फोरमायलांखा जोब्बायानो नङा होमबा? दा जोंहा बिदिनो आरो गोबां बिदिनो जाहा हाग्रानिफ्राय मोननाय जोङो ओंख्रिफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो जेरै थास' जों थास'निखौनो माने गोबां ओ संनानै जायो आरो, जिहेथु जोंहा बेवहाय ओ थास'निफ्रायनो थास' बेदर बिदिनो थास' आथिं आरो जोंहा बिदिनो थास' बिबार बिदिनो बायदि रोखोमखौ जोङो जानाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो माने ना फोरजोंबो जायो जेनेबा आरो जोङो बिदिनो ओ बेदरफोरजोंबो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
जोङो दा बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जाबावो जेरै जोंहा जिंखा, बहल ओ बिदिनो दालि ओंख्रि, बिदिनो जोंहा बोथोर लायै बोथोर माखासे जोङो मैगंफोरखौ मोनो नालाय। दा बैफोरखौ माने जोङो ओ बोथोर लायै बोथोर माने जों ओंख्रिफोरखौ जानाय जायो आरो। दा बिदिनो ओ थान्दानि दिन थान्दानि दिनावहाय जोङो थान्दा ओंख्रिफोरखौसो जोङो जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। आरो जोङो गरम बो थोरब समाव माने जोङो गरमाव जानाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौसो जोङो जानाय नुनो मोनो आरो।
औ औ।
गोजां बोथोर समफोरावहाय जोङो माने लावफोर ओ मैगंफोरखौहाय जों मोननाय जायो। जों दा बैफोरखौहाय जोङो माने बिदिनो नाफोर होनानै बा जोङो बिदिनो बेदरफोर होनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोंहा माने नोंथाङा बुंनाय ओंख्रिफोरखौथ' माने जोंनि बर' ओ माबानि अनगायै बर' जाथिनि अनगायै माने गुबुन जाथिफोरा माने बेफोरखौहाय संनो रोङैखौ जोङो नुनो मोनो। आरो आरोना मानो होनोब्ला माने बेफोर माने बर'नि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओंख्रि नालाय दा माने ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा सबायजों साम' ओंख्रिखौथ' माने गुबुन हारिनि सुबुंफोरा माने साम' खौथ' ओ बानायनानै जानो रोङैखौथ' जोङो गोबां मिथिनो मोनो आरोना। दा जेनेबा बिदिनो अनला ओंख्रिफोरखौबोथ' बिसोर संनानै जानो रोङा। दा नाथाय नोंथाङा बुंनाय ओंख्रिफोरखौ माने आजिखालि माने बिदिनो ओ फुजा मेलाफोरावहाय जोङो ओ बिजनेस खामनायफोरखौबो जों नुनो मोनबाय ।मानो होनोबा बिसोर माने फाननायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ
माने बेफोरखौ फाननानैनो माने जोंनि बर' आइजोफोराहाय माने थाइसे थाइनै रां खामायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बे बेबायदिनो गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो माने बेफोरखौहाय गोथाव मोननानै माने गोबां बायनानै जानायफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला बिसोरो जोंनि बर'फोरनि बायदि माने माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओंख्रिफोरखौ माने बिसोरो बानायनानै जानो रोङा आरो दा बुंनो थाङोब्ला बिसोरो थास' ओंख्रिफोरखौबो बिसोरो जानो रोङा मानो होनोब्ला बिसोरो मोजाङै संनानै जानो रोङा बिसोरो संनानै जायोब्ला माने मानो होननानै खोनानो मोनो आर ना दा जोंनि बर'फोराथ' माने थास' बिबारनिफ्राय लानानै आथिंखौबो जायो जोङो मानो होनोब्ला जों बर' फोरा माने गोबां रोखोमनि बेफोरबायदिनो जोंहा संनो रोङो आरो बिदिनो जोंहा आरो बिदिनो गोबां हाग्रानि मैगंफोर दंबावो बिदिनो जोंहा खिफि बेन्दों, बिदिनो आरो बिदिनो गोबां दंबावो आरो केरेला, बेबायदि मैगंफोरखौहाय माने बिसोरो हाग्राफोरनि फ्राय बुथुमनानै जानायफोरखौ जोंङो बांसिनै नुनो मोनो आरो
औ
दा जोंहा औ दा बिदिनो जोंहा जानाय लोंनायनि सायाव माखासे जेनेबा गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा नों नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा दा जोङो बेखिनियानो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दोन्थ'नोसै नोंथां औ